हेल'
औ खोनादों नोंथां
आ दिनैनि टपिकखौ बेरायनायखौ लानो नाजागोन नना नोंदां।
औ लाजायो बेनो जागोन।
औ औ
औ
दा आङो नोंथांखौ एसे माने रायलाय नोंथांनाव सोंग्रोनोसै आरो ओ रायज्लायग्रोनोसै ओम नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो नामा?
बेरायनोलाय मोजां मोनो बेरायनो मोनबाथाय माने गोसो बफोरखौ एसे मोजां नाङो आरो ओमफ्राय नोंलाय?
आंबो मोजां मोनो दा नोंथाङाथ' बेरायनो मो मोजां मोनो होनलबाय अब्ला नोंथाङा माने बबेयाव बबेयाव बेरायखो? जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव बेरायग्रा जायगा दं नामा माबाफोर
औ आं एसेबां बिदि माने जोंनि स्टेटनि बाहेराव बेरायहैनाय जाबाङाखै आरो। जोंनि एरियायाव बेरायदों बेरायनायालाय। बेबायदि जोंनि एरियायाव एसे बेरायथावना जायगा दङ दे। नायनो थाङोबा जोंना भैरबकुन्द' होननाय जायगाफोरा एसे खाथि जायो आरो। ओमफ्राय बगामाथि ग्रासलेणड बेफोरो खाथि जायो आरो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय नों लाय नों जोंनि स्टेटनि बागै आरो बहाबा बेरायहैबाय?
जोंनाथ' माने जोंनि स्टेटनि बागै आङो मोननै जायगायाव बेरायबाय माने बाहेरायाव शिलं आरो भुटानथ' जोंनि खाथि जायो नालाय।
औ
भुटानाव थांबाय बेथ' आउट अफ कान्ट्रि नालाय जोंनि इण्डियानि एसे गोजानाव ओ ओमफ्राय बेयाव थांबाय बिनि उनावहाय मेघालया थांबाय।
औ
बेबो जोंनि स्टेटनि बाहेरायाव जायो नङा होमबा?
औ
आंबो बेरायनो मोजां मोनो।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा औ
औ
माने मानसिफोरा माने बेरायनानै मा मुलाम्फा जायो बेखौ खिथानो हागोन नामा?
बेरायनानै मानसिफ्रा माबायदि मुलाम्फा जायो होननानै बुंनो थाङोब्ला माने बिदि बुंजायो आरो जेनेबा बेरायनानै गोसोखौ मोजां नाङो मोनसे
ओम ओम
माने दुखु जानानै थानाय बा माबा मोनसे सानहाबनानै थानाय। साननाय हनायफ्रा एसे बावगारलाङो बायदि मोनो आरो। जेब्ला बेरायहैयो अब्ला बै समाव माने मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनानै गोसोफ्रा एक्साइट जायो नालाय। मोजां नाङो। बे समाव माने गुबुन साननाय हनायफोरा फैनो नागिरा आरो गोसोफोराव
औ औ
बेनि थाखाय मोजां होनना बुंजायो लोगोसे माने मिथिंगानि समायना जायगाफोरखौ नायदिंहैनाया मोनसे मेमरि हिसाबै जानानै थायो आरो लाइफआव।
औ औ औ औ
बेनि थाखायबो माने मोजां होनना बुंजायो आरो आं बेरायनायखौ। ओमफ्राय नोंनि बेलायाव माबायदि सानो नोंथाङा बेरायनायखौ
आंनाबो नोंथां होननाय बायदिनो जेनेबा जों जि जों माने मानसि- सिफोरा सम सम बेरायनांगौबो आरो माने बेरायनाङा नङा बेरायनांगौबो जाहाथे नोंथाङा दा होनबाय माखासे मेमरिबो जायो दुखुफोरखौ बावगारनोबो हायो बेयो सैथो बाथ्रा मानो होनोब्ला जों जोंनि मिथिंगा बिखाया ओरैबायदि समायना जे ओरैबायदि समायना जे जों माने माखासे जेनेबा दुखुनांथाव बाथ्राफोरखौ मानि मिथिंगायाव आगान होनाय लोगो लोगो जों बावगारो आरो नङा होमबा मि थिंगानि समायना महरफोरखौ नुनानै जों बावगारलाङो माने गावनि गोस सोनि सिंनि गोजोननायखौ मोनो आरो जों मानसिफोरा जाहाथे मा माबाफोर नोङो गोबां दुखुआव गोलैना दंब्ला बो माने बेखौ बावगारनानै नों दान्दिसेब्लाबो गोजोननायखौ मोनो होननानै आं सानो आरो ओंखायनो जोङो माने बेरायनांगौ आरो आरो जोङो बेरायनानै गावनि देहाफोरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो नङा होमबा उम
आरो बेजों लोगोसे बेरायनाया मोनसे
उम
जोंनि थाखाय गोनांथार होनना साननांगौ आरो मानो होनबा जोंहा मिथिंगायाव ओरैबायदि समायना दङ थारै दङ नों बुंनाय बायदियानो जायखौ जोङो मिथिनानो मोना माने बेबायदि समायना समायना जायगाफोर दङ जेब्ला जोङो बेरायालासिनो न'आव थायो होमब्ला जों मिथिंगानि समायना सावगारिखौनो माने नुनाय नङा आरो जायफोरबा बेराया माने मोनथिनाय नङा जे बुहुमाव बेफोरबायदिबो मोनसे जायगा दङ
औ औ औ
सावगारिफोरखौ मोनथिनाय नङा आरो मिथिंगानि
उम उम
उम दा बिदि होननानै बुंनो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बबे जायगाखौ बांसि सिन समायनासिन मोनदों बेरायनानै
आं बेरायखांनाय जायगायाव आरो ना
औ
आं बेरायखांनाय जायगायाव आङो दिनि आं एसेबां गो बुरजा जायगा बेरायाखैब्लाबो आं माने मेघालयाखौ ओरैबायदि समायना नुदों आरो ना माने ओरैबायदि समायना नुदों माने बेयाव हाजो हाजोब्लाबो माने बिनि जायगा फोरा माने एसे हायेन बायदि आरो ना माने गिदिर गिदिर दंफांजों बिदि बुंफबनाय नङा आरो ना माने एसे हाजोबाबो हाजो साजोंनो लामा दं
उम
आरो बे जायगाफोरा ओरैबायदि साब खोन सिखोन माने मैला होननायानो गैया आरो माने लामाफोरा ओरैबायदि समायना जायगाफोरा ओरैबायदि मोजां माने गोथां गोथां माने हाग्राजों बुंफबजोबनाय आरो नों माने जेथिंबो नाया मानो ओरैबायदि समायना मानसि मानसिफोरा माने बे हाजो सायावनो ओ फिसा फिसा न' लुनानै ओरैबायदि माने समायना रायजो जायो आरो माने बेयावहाय जे जाहाथे नों बै जायगायाव थांबाथाय बेनिफ्राय फैफिननो बारायलायगोन आरो माने ओरैबायदि नों थाङाबो मालाबा थांनायबानो जाबाय। औ
आंबो खोनायो मेघालया जोबोद मोजां जायगा होननानै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं सानो आरो गासैबो हिल्स एरिया फोरानो समायना जायो खोमा होनना सानो आरो।
जानांगौ नोंथां जानांगौ औ।
जोंनि एरिया जाय प्लेन एरिया जों जायफोर बा जे जायगायाव थायो जों बर'फोरा।
उम उम उम उम।
इ प्लेेन एरिया नालाय।
औ औ।
ओमफ्राय पेनेरयाव बिफोबायदि दंफां लाइफांनि दाना बांसिन खमिलांबाय आरो।
औ औ।
बिदि गैसोला ओमफाय दा हिल्स एरियाव नायनो थाङोबा बेवहाय दंफांफोर दङ लोगोसे
औ।
बेवहाय दैफोरा थालाबाया जेराव दै गोैलै बेयो दाइरेक्ट गोलैलांखायो नालाय ओंखाय माने मोजां जान थायो आरो जायगाफोरा।
औ माने बिसिना औ हाजो साजोंबो माने लामा दं आरो बिसिना माने माने हाजो सायावनो लामा लामा बानायनाय आरो जोंनि बायदि हाजो हाजोल' नङा माने बिसिना हाजो सायावनो लामा दं हाजो सायावनो न' दं हाजो सायावबो आब मावो बिदि आरो माने बिसोरो।
बेजों लोगोसे आरो उम हिल्स इरानि हाफोरा एसे हासार गोनां जायोना लाय बेवहाय माने मैगं थाइगं गायनो
ओं
मोजां जायो आरो जिखि जाया मेगं गाय मैगं गाया मानो अर्गेनिक हिसाबै मोनो आरो मैगंफोरखौ हासार होलायनो नाङा बिदि जायो आरो। फ्राय माने हिल्स इरायाखौ मोजां नाङो आरो आं बांसिन मोजां नुहुरो।
औ।
फ्राय बिदि दैफोराबो एसे मोजांसिन जायो आरो हिल्सनिफ्राय फैनाय।
औ औ औ नंगौ।
उम दा सिलोंआव नोंसोर थांनाय समाव बेफोरबायदि अखाफोर हादोंमोन ना हायाखैमोन?
ओ जोङो अखा हानायबो मोनदों माने सान्दुं दुंनाय मोनदों आरो नोंथां माने बेयावहाय जोंथ' मिथिखायोना सारा बुहुमनि मादावनो शिलं नि मेघालयानि मौसिनद्रामाव नो बयनिख्रुइ बांसिन अखा हायो नङा होमबा?
औ।
माने बेयावहाय माने अखा हानायनि जेबो माबा गैया आरो माने दसेनो हाखायो माने हाबायानो थायो। कन्टिनिउ हाबायानो थायो माने।
अ
औ जों माने खासि हिलाव थांदोंमोन नालाय बेनिफ्राय माने बे खासि हिलाव अखा हादों आरो। अखा हाबाबो माने हाजो जायगा नालाय माने जोंनि बायदि दैबाना बिदि जाया आरो माने। अखा हाबाय दैया गाहायाव सुस्रालांबाय माने ओरै बायदि मोजां जायो आरो माने जायगाया। माने मोजांसिनसो जायो माने थान्दा थान्दा। हाजो गुसु बार दंफां लाइफांनि गेजेराव मिथिंगानि गेजेराव हाय बिदि आरो माने मोजांसिनसो जायो आरो बेयावहाय।
अ हिल्स इरियाव थानानै मोजां नाङो बायदि नुहुरो आरो आङो।
औ औ उम।
फ्राय बेफोरबादि बायदिसिना जेबो प्रब्लेम जायासैबा बेरायनाय समफोराव?
जायासै नोथां औ औ जायाखै जायाखै उम।
दा मौसिनरामखौथ' जेरावबो फेमास होननानै मोनथियो।
औ औ औ।
ओमफ्राय बेनि बागै आरो माबायदि मोजां जायगा दङ शिलंआव हाय?
गोबां जायगाफोर दं माने नामाथ' ओरै बायदि गोरा खा नङा होमबा शिलंआवबो गुबु बहुद बे सेभेन सिस्टार जोंना सेभेन सिस्टाराथ' बिराद फेमास।
औ
बेथ' बुहुद फेमास बेबो मोजां शिलंआवहाय आरो बेनि अनगा गोबां गोबां जायगा माने गुफा-गुफाबो दं आरो माने हाखर सिंजों। सिङावहाय बायदिसिना मुरथि गोनां अन्थाइजों दानख'नाय। बायदिसिना गोबां जायगाफोर दं आरो।
दा जोंना सिक्किमाबोथ बेबायदिनो मोनसे एसे मोजां जायगा जेराव माने बर' गोेलैनायबो दङ। नालाय बेवहाय बेरायनानै बिराद मोजां नाङो आरो
औ- औ सिकि ओम
फाबो बेजों लोगोसे थान्दाबो आरो
उम-उम
बरफजों गेले होननानै बुं मोजां मोनो मानसिफोरा,
औ
बेखायनो गोबां बेरायहैनाय नुयो आरो सिक्किमाव नोंथाङा
औ आङो थांनाय जायाखै उम
माने सिक्किमाबो मोजां जायगा। बेफोरबायदि हिल्स सिरिया नाल ओंखायनो माने मोजां नुयो। हरो आरो आं हिल्स एरियाखौ बेजों लोगोसे अरुणाचलबो मोनसे मोजां जायगा होनना मिथियो नाथाय बेरायनायासो माने जायाखै समनि आंखालाव
उनफोरावहाय बेराय जासिगोन नंया होमबा आरो गोबां थायो दंबावो गोबां सम दावबायो।
ओम दा शिलंआव थांबाय होनबा नोंथाङा?
औ
औ मोजांआनो सिलं आंलाय बेनि बागै आरो अरुनाचल फ्राव
बेयाव थांनाय जायाखै नोंथां। माने आं दा नोंथांनाव सोंसै नोंथाङा मा होनो? जेनेबा मानसिफोरा बेरायनांगौ ना नाङा बेनि सायाव माबाफोर एसे बुंगोन नामा?
आंथ' बेरायनायखौ मोजां होननानै बुंगोन आं माने बेरायनो नांगौ होननानै बुंगोन आरो, मानो होनोबब्ला? आं दहायल'सो बोखांबाय बेरायनायजों गोबां मेमरि जायो। लोगोसे -सोफोरखौ मोजां मोनो आरो माने, गावनि थांना-थानाय जिउआव मोनसे गोसोखौ मोजां नाङो नालाय बेजों माने माबा मोनसे फरायनाय-मानायफोराव एसे मोजां जायो आरो बेरायना फैनायजों लोगोसे।
औ-औ
गोसोखौ एसे मोजां नांनायजों, ओंखायनो बेरायनांगौ होननानै सानो आरो आं।
औ-औ होनोमबा नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा?
औ जाथ'सिगोन दे दिनैनि थाखाय ओम-ओम।